हेल'
अ आब' नो औ आब' खोनादो
औ
मा खामदो
दं ओरैनो
अ ओंखाम जाखांबाय सानजौफुफोरनि
औ जाथ'वाखैनो
ए
दा
जानो जाथवाखै होमबा
ओहो जाथ'आखै
ए
ओमफ्राय
जों दा मानि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन
दैलि लाइफ सानफ्रामबोनिखौनो रायलायनो सै खोमा?
औ इखौनो रायज्लायनोसै दे दे नों आगैया दैलि लाइफनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा
दे दैलि लाइफबाथ' बिदिनो सामबफ्रामबो जि खालामबाय थायो नोङा होमबा फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम लाइफआव माने दिनैनि माबायाव मा सोलिगासिनो दिनै बेबादिखौनो होनो होनो होनो आरो ओमफ्राय बिदिनो फुङावथ' बयहा फुङाव सिखारबाय गावबागाव खामानि मावखांबाय बेनि उावथ' गावबा गाव बेलेग बेलेग खामानियाव थांनांगौ जायोना
औ
बिदि जायो आरो आब'आ एसे फोरमायना होदो दे
औ जोंथ' मिथिखाया होनबा नङा होनबा दैलि लाइफ बेजों नि हदायनि माने लाइफ सोलिबाय थानाय बेनो खामानि सिखारनायनिफ्राय लानानै जोङो सिला सिबनायफ्राय नानै मोसौ आरिनि निफाय लानानै बे दङ जोंथ' माने दैलि लाइफ होनबथ' मानि जों हदाय बे खामानिखौनो मावबाय थाखानांगौ नङा होनबा? फुंनिफ्राय बुंनो थाङोबा दाउ अमाथ' थाखायो आनो दा गाजोंनियावथ' दैलि लाइफ
बेबो मोनसे खामानि जाहैबाय
बो मोनसे खामानि जायो आरो माने दैलि माने दैलि रुटिनाव माने बेबो गोलैयो आरोखि माने हदायनि खामानियानोखा फुङाव स माने मावस्रांजोबनानै बयनिबो न'खरावथ' माने आलारि बाथिखौ फोजोंखायो नङा होनबा?
औ
बिदिनो होजनानै मावनानै दाउफोरनो आदार होस्रांनानै माने जि ग गा खामानि माने ग गासिबो मावथाबो आरो जानाय खुरनाय मावनाय दांनाय बेनो आरो दै दांनाय आरो सोलिलांबाय थानसिगोन दैलिाय
औ बिदिनो उन उनबाबो थैजासिम बेनो जाखासिगोन आरो
बेनो नालाय मानसिनि लाइफ ब बेनो जायबाय नालाय दैलांांनाय दांनाय आरोथ' मानिे मावनानै दांनानै जायाबा उद आान्थ थागोननाा
उ
बेनिखायनो माने मावनांगौ जायो आरो
उ
दिनै नोङो दैडलि लाइफखौ लानानै नों दिनै मा मा खामानि मावखो
आङो दिनै बिदिनो जोंबो फुङाव बे आङो दिनै बा रिंगासोआव उथिदो बा बाजियाव
औ
अथि ना मानफ्राय बिदिनो फ्रेस जाबाय माने मोखां आरि सुबाय बृ खालामबाय खालामखांनायनि उनाव सिला सिब्बाय सिबखांनानै ओम न' बां सिब्बाय थांनायनि उनाव दुगैस्र'बाय फुङावनो दुगैबासो गोसोखौ मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो दुख दुगैयै फुङाव दुगैनाया मोनसे सामफ्रामबोनि जाहैबाय आरो आंनिया
औ
ओमफ्राय दुगैखांनायनि उनाव ओंखाम जानो जाबायना ओंखाम जाखांनानै गावबागाव खामानि थाबा थांसिगोन
औ
बेनो आरो।
बे आब'आलाय?
आं। बुंनो थांबा आंनाबो बेनो फुङाव सिखार हारबाय आङो दिनै आङो जि रोङियावसो सिखारो।
जि रिंगायाव ए।
रिंगियाव सिखारनानै आङो इसे फ्रेस जानानै लाग्रोबाय। ओमफाय आरि सावबाय सावनानै दुगैबा माबाबाय मा होनो ओंखाम संबाय आरो इंखामा जानना होबाय थाबाय ओरैजाय सिलाया सिबबाय थाबाय ओरैजाय ओमफाय साबो लोंबाय ओरैजाय ओमफाय संखां आरिखां सोरनिबा फुङाव सोरनिबा खामानि थायोना।
औ खामानि थायो उम।
इसोरनो सोरनाबा डिउटि था सोरबा मायाव ओमफाय इदिनो सा लोंहरबाय सोरनोबा ओंखाम हरबाय सोरनोबा आं बुजाब
उम दा ओरैनो दोंथ'यो आरो।
दङ आरो।
दा आरो सानजौफुनि संनो जालायबाय।
जालायबाय। ओरैनो मा होनो दै दै लेखामानिया बेनो। आरो मावनाय दा आरो दसे थानानै मोसौ लायनांसिगोन मोसौखा मा होनो दै दौहैनाय दाथ' दा मोसौ दो लाय थांनांसिगोनलाय
औ
बे गरम नङा होनबा बिसोरनोबोथ' दै होनांगोन ना।
ओं ओं गरम
बोथोराबो जि ग
गरम ओंखारोनो हाया इसोर बोथोरा एसे थान्दा जाबावबाय।
उम बहुट उम थान्दाथ' आरो जि गरम दैलां बोथोरबो मोनफैनायजों जि गरम दा इसोर इसोरखौबोथ' जोथोन लानांगोनना दा खाय दोस्लाय हैनांसि इगोन साहायाव दोननांगोन दै दौनांसिगोन बेनो आरो दै इले माने बेखौनो खालाम माने बेखौनो खालामबाय था जानायखौनो जाबाय था होननायसो जासि
अ ओमफ्राय अमाफोर थायोबा अमा आदार होलायनांबाय सानजु
औ अमयाथ' बयनावबो थाखायो नङा होनबा आजिखालिथ' बेदर बयनावबो थाखायो अमा मोसौ बोर मा दाउ अ जेबो थाजोबखायो
अमानोबो होनांनां होनाय नांबाय दा दसे थानानै
औ उनावथ' अमानानो खनथामानो होनाय
ओं खोन्थामानो होनाय थां खायो मानस सिदो समान समान
मानसिजों सम औ मानसिजों समान समानो जाफाखायो बेफोरबो आरो दाउफोर फोरनोबोथ' हनै दा फुङाव खनसे होलायबाय दा बेलासि दलाय आरो जेब्ला बुरियाव हाबनो टाइम जायो होमब्ला बे टाइमावबो सारना होदोलाय
सारना हो दोलाय औ
आरो मोसौखौबो खाहैदोलाय दोस्लायहैदोलाय दोहैदोलाय लायदोलाय खाथैदोलाय आरो खाखां आरो ओरैजाय आरो ओरै सिब सिला आरि सिबखांदोलाय आरो ओंखाम ओंख्रियाव आरो ग्रोब हाबदोलाय थोरसि खुरैया सुदोलाय संदोलाय जाहोदोलाय माने दैलि बेनो आरो जोंना दैलिक खामानिया सानफ्रोमबो बेनो आरो
उम
संना खुरनानै जाहोदोलाय आरो डिउटियाव थांनाय मानसिफ्रा फैबाथाय दै होदोलाय दै होदोलाय साहा लोंनो होनबा साह फुदुंना होदोलाय
औ बेनो आरो दाथ' आरो
ओरैनो मबेल नायो आरो बेथ मावनायाथ' जोंनि दैलि
खामानिखा आं मबाइल नङाबा थानोनो हायि बेबायदिखा
बेनो जाबाय दै खामानियानो जाखाबाय मबाइलाबोथ'
ओं बिनो आरो
सानफ्रोमबोनि खामानिया बेयावनो जासिगोन आरो बिनिफ्रायनो लानानै स्थार जायो आरो फुंनि मोना फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम बे मोनसे खामानियानो आरो
ओं जेनेबा दिनै मा मावदों बेनो गाबोनबो जाफिनलायबाय एखे
एखेयानो थांबाय थाबाय दिन
दिना फुरा माब्लाबा ल'सो एसे एसे बेलेग जाहैयो
औ मालाबा खामानियाव जेनेबा मालाबा बाहेरायाव थाबा बिदिनो आरो बाहेर दसे ओंखारलांनो मोनो
ओं ओं
थ आरो हिनजावफ्राथ' आरो बहा खा माबायाव बायेरायाव ओंखारलांनो दुब्लियावसो थानांसिगोन बेबोथ' दुुबलियाव माव बोलोआनो जाफिनला दां खानिसै
ओं
बे माइ गायनाय फुनाय बेबोथ' दैलियानो थांसिगोन ना फुंनि मोनानि बे खामानियाव ओ आरो मोनसे ग्रोब ओंखारना होसिगोनलाय
उम
बेखौबो फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै ओंखाम हैनाय
हैनाय सं
आरो हाजिराफोरनोबो ओंखाम हैनाय आरो दै लांनाय
थांनाय ओं
दाग बेथ बाथ आरो बे कन्टिनिउ सोलिबायानो थाखासिगोन न दैलां फैबाय नांलाय
ओम
बेबोथ मोनसे जोंनि दैलि खामानि जासिगोनलाय माने ओरैनो खददायबो दैलि खामानिया बे मोनसेआनो मोनसेखा आरो बे बोसोराव माबा बे मासाव आरो गोदान आरोबाव मोनसेआव फैफिनलायबाय ओंखाम हैनाय संनाय मोनसे बारायदेरलायबाय आरो ओरैनो रेस मोनखा खाया आरो मोनसे माने बाराय देरना होलायबाय आरोखि
ओं माइ गाय आरो माइखौथ जों मानसि जानानै गायखानांखागोनखाना
अ जों गायाबा आरो जोङो दा सय मास लाखायाबा सय मासलायलाय जानांगौ जो दा सय मास मावनानै लाखा सय माज जम
औ
मा बावथ मोनजाया
मोनजाया आरो जोंनि माबायानो ओंखामानोखा
औ जोंनि आदारानो बेनो जाहैबाय
बेनो जाहैबाय ओं ओंखाम माइरं
मावनानै लानो सम मावनाय बोथोरावनो जुदि मावनानै लायाबा ओरैनो खायबा
ओम
फिन आरो उनाव आरो खस्त मोनो
खस्थ मोनफिनगोन एखमबा टाइमाव आरो माइरंफोरखौबोथ मोननो थाङा
आजिखालिथ आरो माइरंफ्राबो दाम जाबायनाा मावनाय बोथोर मावनाय बोथोरावनो मावाबा जेरैबाबो दैल खामानिखौ हा ओंखायनो बेबो माने खामानि मावोबा माने जेबो सानला आरो जोङो माने बेखौ
सानफ्रामबोनिबो जेनेबा बोसोर बोसोर फैबाय थाखानाय खामानि गैया
औ फैबाय थाखानायखायनो दैलि खामानि दाथ' दैलि सोलिबाय थासिगोन
जाबाय थाखासिगोन जोबजासिम
ना जोंनि माइ गायनायनिफ्राय खोथाया फु फुनायनिफ्राय हाग्रा दांनायनिफ्राय
औ
सोलिबाय थाखासिगोन दैलि माने थांनांसिगोन उफाय गैया आरो थांखानांसिगोन
औ होमबा बिदिबाबो दोनथ'लायनोसै नामा दे गोजोननाय थाबाय
औ